नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बिदिनो ओ गोजान गोजान ओ जायगाफोराव दावबायनो थांफेरबायब्ला आरो बेफोरबायदि दावबायनानै नोंथाङा गोसोखौ माबायदि मोनो बेफोरनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' दावबायनाया गासैबो सुबुंनि मोनसे सिमां नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिनो मबाइल फोराव ससियेल मिदिया फोराव गोबां दाब दाब जायगाफोरखौ जोङो नुयो जेनेबा समायना रमायना होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां जों बे जायगाखौ नुनाय नुनानैनो जोंनि गोसोआ जेनेबा बेफोर जायगाफोराव दावबायनो थांनो ओ लुगैयो नङा होमबा नोंथां? बिब्दिनो ओ जोङो थांनो हायाबाबो जों नुवाबाबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो दाब दाब जायगानि समायना रमायना महरखौ नुयो आरो बिदिनो दावबायनाय बुंब्ला ब' दावबायनायाथ' सुबुंनि जोबोद गोसो स मोनसे जेनेबा सिमां बायदि जेनेबा खायफाफोरनियाथ' दावबायनाय खौ जों खायफाफोरा जेनेबा दावबायनायखौनो गावनि जिउ सानना लायो ओ थिकबाय दावबायनाय बुंब्ला थ' जोङो दाब दाब जायगायाव जेनेबा दावबायनो थाङो जों बिदिनो जों न'खरनिफोरजोंबो दावबायनो थाङो आरो लोगोफोरजों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
अब्ला जोंना न'खरनि सुबुंफोरा बारा एसे सम होनो हाया माने न'खरनि खामानियाव एसे मुखुब थायो नङा होमबा थिग बेनिखायनो जोङो सम थानायावनो लोगोफोरजों दावबायनो ओंखारलाङो आरो जेब्ला जों एसे जोङो जेनेबा टेनसनाव थायो एसे दुखुफोराव थायो जेनेबा मालाबा मालाबा नखरफोरनिबो एसे प्रब्लेमाव जों एसे दुखु जायो नङा होमा नोंथां बिदिनो बेफोरखौ जोङो बावगार होनो थाखायनो जों लोगोफोरजों ज' ज' दावबायनो ओंखारलाङो आरो नोंथां
औ
ओं बिदि बे बोसोर गोदानावथ' जोंना लावखार ओंखाम जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जानो थांनाखौ ओ लावखार ओंखाम जानायावबो जोङो लोगोफोरजों ज' ज' जानानै लावखार ओंखाम जानो थांनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बे लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायगायावबो माने गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन मानसिफोर ओ गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा दावबायनो फैयो आरो लावखार ओंखाम जानो मानोना बिसोरबो बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बेफोर जागाफोरखौ जेनेबा समायना रमायना नुनानै माने गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो दावबायनो फैयो आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थांङोब्लाथ' ओ गोबां ओ मानसिफोरा बिदिनो फेमिलि फायो आरो गोबांफोरा बिदिनो ओ ओ फरायसाफोरखौ लाना फैयो फोरोंगिरिफोरा बिदिनो गोबां लोगोफोरजोंबो फै फायो बिदिनो गोबां ओ गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरखौबो जोङो बिदिनो ज' ज' लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां
औ नंगौ
ओ दावबायनाय ओ दावबायनो थांब्लाथ' जों दावबायनो थांनाय जायगाफोरखौ नुनानै जों गोसोफोरखौ जोबोद गोजोनो मानोना बुंनो थाङोब्ला जोंनि मिथिंगायारि महरफोरखौ नुब्लाबो जों गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो बुंनो थाङोब्ला बे मिथिंगानि हा हाजो हाला, बिफां लाइफां, दैमा दैसाफोरखौ ओ फोरनि खाथियाव थांब्लाबो जोङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। बिदिनो जोङो दाब दाब जायगाफोराव बेरायनो थांब्लाबो जों बेनिफ्राय गोबां ओ सोलोंनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जेनेबा बिसोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि मानसिफोरा जेनेबा बिसो नि गाननाय जोमनाया बेलेग आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय ओ रायज्लायनायफोरा बेलेग नङा होमबा नोंथां? औ बिसोरनि जायगाया जाबाय साब सिखन बेफोर जोंनि जायगायाव गैयाबो जानो हागौ ओमफ्राय जोंनि जोंनि आरो जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि थानाय रायज्लायनाय बे फोरबो बिसोर आलादा आरो। माने बिसोरनिफ्राय ओ जोबोद ओ सोलोंनो मोनो जेन बिसोरनि बिसोरनि थानाय आरो जोंनि थानाय जोबोद फाराग आरो
औ नंगौ।
जोंथ' बुंनो थाङोब्ला ओ जोंखौ ओ स्कुल कलेजनिफ्रायबो गोबां ओ जायगाफोराव दावबायनो लाङोमोन जोंनि जेनेबा फोरोंगिरिफोरा बि दियावबो जों दावबायनानै जबोद गोजोननाय मोनोमोन। बा फोरोंगिरिफोरा बुङोमोन जे बे दावबायनो थांनायाव ओ जेन'बा मा मा नुदों नोंसोरो जेनेबा गोसोआव ला जेनेबा बिदिनो गोसोआव लानो थिनोमोन आरो फोरोंगिरिफोरा जाहाथे बिसोरखो बेफोरखौ जोंनो प्रजेक्ट हिसाबै लिरनो हरोमोन। कलेज एबा फरायसालियाव जों अब्लानो बेखौ जोङो लिरनानै कलेजाव ओ गथायनांगौमोन आरो नोंथां। औ। नोंथाङाबोथ' बिदिनो ओ दावबायनायाव थांबाय जानो हागौ?
औ थांबाय।
थांनानै जेनेबा गोसोफोरखौ ओ माबादि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ। जोङो दावबायनानै ओ जोबोर मोजां मोनो। जोङो न'आवनो थाबाय थायोब्ला जोंनि गोसोआव बायदिसिना साननाय हनायफोरा जोंनि गोसोखौ जोबोर लोरबां खालामो नङा होनोमबा नों थां बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ एसे गोग्गोयै जोङो थाजि मोनहोनो थाखाय अ जोङो अ दाब दाब जायगा फोराव जोङो दावबायहैयो हैयोब्ला जों गोसोखौ मोजां मोना। अ बिदिनो जोङो अ दावबायनायाव अ जोङो जोंनि लोगो फोरजोंबो जों थां थांनानैहाय जोङो अ बेरायहैयो आरो जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो जों थांनानै बेरायहैनाय जायो। अ जोङो बिदिनो सम लायै सम जोङो ओ अ बेरायहैनाय बेरायहैनाय जायो जेरै जोङो बिदिनो अ खायफा जोंनि बिदि अ दैमा दैसा हाजो हाला थानाय आरि जायगाफोराव दाव बायनानै मोजां मोनो आरो खायफा फाया गुबुन गुबुन हादोरफोराव दावबायहैनानै अ मोजां मोनो बिदिनो जोङो जेरै गुबुन। गुबुन हादरफोराव ओ दाव दावबायहैयोब्ला जोङो। गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो नङाना मबा नों थां औ जोंनि खौबो जोङो जोंनि ओ मिथियै बाथ्रा। खौ जों मोनथिनो मोना अ बिदिनो अ गुबुन। जायगानि आ नेमखान्थि बायदि हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिफोरखौबो जोङो मोन थिनानै फैयो नङा होनबा नोंथां। थां अ जोंनियाव अ हादोर लायै हादोर जोंना अ जानाय लोंनाय बायदि हारिमुफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि खमनि जायो बेनिखायनो जोङो एसे। सोरनि आ जानाय हारिमु थानाय जानाय लोंनाय बायदिफोरखौ जोङो। ओ ओ बिदि बेरायनो थाङोब्लाथाय जों दावबायहैयोब्ला मिथिनानै फैयो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो ओ दावबायनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोङो ओ बिदि गुबुन गुबुन बिदि जायगायावल' हाद गम गुबुन हादोराव दावबायनायल' नङा जोङो बिदि जोंनि गोसोफोरखौ मोजां मोनहोनो थाखाय गोसो खौ थाजिम मोनहोनो थाखाय जोङो बिदि ओ खाथि खालानि ओ लावखार ओंखाम जायग्रा जा ओंखाम जाग्रा जायगाफोर जेरै
औ नोंथाङाबोथ' औ नोंथाङाबोथ' ओ नोंथाङाबोथ' बोसोर गोदानाव जेनेबा ला ओंखाम जाफेरनो थांबाय नङाहोमबा नोंथां
औ नंगौ
जेन'बा नोंथाङा बिदि लावखार ओंखाम जानो थांनानै गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो ना नोंथां
औ मोनो ओ बिदिनो जोङो लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जोङो ओ जोङो बिदिनो न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो जों थांनाय जायो ज' ज'यैहाय एबा जोङो गामिनि ओ गामिनिफोरजोंनो जोङो ज' जानानै गामिनि गोजायै ज'यैबो जों थानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ जोङो बिदि फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो जोङो जयै ओ बिदिनो ओ लाव लावखार ओंखाम जानो थांनायफोरखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमै जोङो ओ ज' ज'यैहाय लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायो आरो ओ जोङो बेयावहाय
औ
लावखार ओंखाम जानो थांनाय आव ज जोङो बिदिनो बांसिनै बे हाजो हाला थानाय जायगाफोराव दैमा दैसा जिं बेफोराव जोङो बांसिनै थांनाय जायो लावखार ओंखाम जानो थांनायाव। जोङो बेखौ ओ बे ओ बोसोर गोदान सफैनाय ओ जोंनि ओ इंराजि मायथाइनि जे जानुवारि दान बै समफोराव जोङो ओ आरो बोसोर जोबनोसै ओ टाइम बे डिसेम्बर समफोराव जोङो ओ बे समाव जोङो बां बांसिनै लावखार ओंखाम जानो थांनायफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थिग बेबादिनो ओ गोबां मोनसिया गोबां मान मानसिया जेनेबा बे दावबायनानैनो जिउ खुंगासिनो आरो नोंथां जेनेबा नोंथांमोना ओ नोंथाङाथ' बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो खोमा एबा बिसोरो जोबोद मोजां मोजां जायगा दावबायहैयो। आरो बेफोर दावबायनानै जोंनि बे ससियेल मिडियायाव हेंगारो नङा होमबा नोंथां बिसोरनि गोबां जायगा फोरनि हाजो हालाफोरखौ खोन्थियो। आरो बेफोर ओ सुबुंफोरखौ थियो माबायदि जायो माबायदि थायो। बेफोरखौ जेनेबा बिसोर खोन्थि खोन्थिनानैनो बिसोर रां आरजियो आरो नोंथां। जेनेबा ससियेल मे जायनि गेजेरजों मानसिफोरा बेफोर जायगाफोरखौ नायनानैथ बांसिन गोजोनो नङा होमबा बेखौ नुनानैनो जेनेबा मानसिफोरा बिसोरनो जेनेबा बिसोरखौ नायै नायैनो जेब्ला बिसोरनिया जेनेबा बिसोर बेफोर रांजोंनो दिनो दावबायनो थांबाय थायो आरो गोजान गोजान। जायगायाव औ बिब्दिनो बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो न'फोरावबो जेनेबा बिब्दिनो जों बेसेथो थाबाय थानाय नङा होमबा नों थां ओम जों बिदिनो ओ जोङो ओम बाहेरनि बारहावाबो जानांगौ। सम सम बिदिनो बाहेरनि थासारिफोरखौ एसे मिथिनांगौ बिदिनो मिथिंगायारि जेनेबा महरफोरखौ एसे नायथिंनांगौ। जाहाथे बिस खौ एसे स्रां मोननायनि थाखाय। जों मायबा मोनसे जेनेबा न'खरफोराव प्रब्लेम जाबाबो जों बिबदिनो न'खरफोराव टेनसनै थाबलाय थाबाबा जोंनिया बाराद्रायसो जेनेबा खर'फोरा ओ खामानि होआ जायो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो जों बिदिनो लोगोफोरजों लोगो लानानै जों जेबा बायेर फारसे ओंखारलाङो जों बिदिनो टेनसनफोरखौ बावगारो आरो नङा होमबा? नोंथां ‌।
औ नंगौ।
खौ ओ ओ स्रां मोनो। औ थिग बेबायदिनो। ओ लावखार ओंखाम जानाय बुङोब्लाथ' लावखार ओंखाम जानाया बिदि बोसोर गोदानल' जाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जेब्ला बे डिसेम्बर नि लास खालिबो जायो नंङा होमबा नों थां लास्ट दिसेम्बर सिम फालियो अब्लाबो जानो थांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो।
औ
जों गोदो गोदाय ओ गोदोफोर बे उन्दै उन्दैयाव जोङो बे जानुवारिफोराव जेनबा बोसोर गोदानाव जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो ज' ज' लोगो लोगोनांनानै ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जायोमोन आरो नोंथां। माने बिदि ओ उन्दै उन्दै समावबो बिदि लावखार ओंखाम जानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनोमोन आरो नोंथां ज' ज' जायोब्ला।
औ नंगौ।
उम बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जानानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
नोंथांजों दावबायनाय बागै सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे।